अ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथांसिम
हेल'
ओं खोनादों ना?
औ नोंथांनिखौ लासै लासै खोनादो।
अ
खोनादोंना आंनिखौ? अ दे बुंलाय
अ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा। ओ सोलोंथाइ आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? नंगौ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन। हेल' औ सावराय जागोन नोंथां बुंलाय खोनादों? खोनादों औ औ- दायो हबा जोङो सोलोंथाइया जादों जोंनि जिउनि मोनसे गाहाय आयदा जायखौ जायजों जोङो गावखौनो गोग्गानाय मोननो गोग्गानाय मोनो सोलोंथाइ थायोब्ला गासै खामानिफोरखौनो मावफुंनो हायो गावनो गुबु ज नेयासेै गुबुननि हेफाजाब लायालासे दा सोलोंथाइ गैयाब्लादि सुबुङा ओ‌- गुबुनजोंबो नासयजानाय गुबुनजों थगायजानाय बेफोरबायदि माबायाबो जाहैयो नंगौ नोंथां औ नोंथाङा सोलों सोलोंथाइनि बागै एसे बेखेवना होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो-
माने जेनेबा सोलोंथाइखौ बायदि रोखोमै जोङो लानो हायो। बे सोलोंथायाइया जोंनिया फरायसालियाव थांनानैबो लानो हायो।
औ औ
आरो नङाब्ला जोङो बिदिनो जोङो सरासनस्रा जिउआवबो जोङो
बायदि रोखोमनि सोलोंथाइखौ लानो हायो।
औ सरासनस्रा जिउआव जों जेनेबा-
हमना लाबाय जोंङो माइ गायनाय-
औ औ एबा माइ आबाद मावनाय-
बैफोरावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो। मानो होनबा माइ आबाद मावनायाव जोङो बायदि रोखोमनि हासारफोरखौ- खौ बाहायनांगौ जायो।
औ खोनादोंना नोंथांआ औ नोंथांखौ गेजेर गेजेर थाबथानाय खोनादों।
हा!
हा औ औ दे बुंलाय नोंथां खोनादों।
औ बिदिनो जेनेबा सोलोंथाइ
एबा सोलोंथाइ फरायसालियाव थांनानैबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। हायो औ
फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ लानाय बुङोब्ला- बेहाइ लेखा-फरा बायदि रोखोमनि जों लानाय नोंथाङा फोरमायनाय एसे? सोलोंथाइनि बागै आरोबाव
नंगौ नोंथां ओ जोंहा जेनेबा फर्मेल एडुकेसन नि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि सोलोंनो गोनां थायो जिउआव- नङा होमबा जोङो गासै खामानियावनो औ नंगौ अ गासै खामानिखौ लानानै जोङो सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो ओ जेनेबा मालायनि उन जानो गोनां जायो। जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ थायोब्लानो आबाद मावनायानो होन जिखुनु बहाबा दावबायनाय माबा बा माबा मोनसे खामानि दामानि होन बेफोरखौ जोङो गावनो गो सो बायदियै हारसिङै मावना लानो हायो आरोखि दा जोङो सोलोंथाइ थाबानो जोङो औ बबे खामानियाव माबायदिखौ बाहायोब्ला मोजां जागोन ओ बबे खामानि थाखाय बबेया साबसिन जागोन बेफोरखौ जों गावनो जेनेबा सारि जारि खालामनो हायो आरो नायबिजिरनो हायो आरो। दा सोलोंथाइ लानाय लोगो-लोगो सासे सुबुङा ओ आबादनि बेलायावबो बबे जेनेबा बबेयो बै आबादनि थाखाय बबेखौ बाहायोब्ला गाहाम जागोन बबेयो साबसिन जागोन। ओ बेफोरखौ सायख'नानै नायबिजिरनानै बाहायनो हायो।
नंगौ नों
नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथाङा गोदोनि आरो आथिखालनि सोलोंथाइखौ लानानै एसे ओ फोरमायनो हागोन ना नोंथां? गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ ना नोंथां औ-औ
औ
औ गोदोनि सोलोंथाइ बुङोब्लाथ'
गोदो माने सोलोंथाइया जोबोद खममोन जोंनि बै बर' जायगाफोराव
औ-औ
आरो गोदो बे सोलोंथाइखौथ' जोङो
आरो सोलोंथाइखौथ' जोङो जेनेबा ओ बै बिफां
बिफांफोराव बिफांनि सिंफोराव जिरायनानै फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंनाय नुनो मो
फोरोंनाय नुनो मोनोमोन।
माने फरायसालिफोरा जोबोद खममोन जोंनि जायगायाव। दासान्दि जोङो
जोङो
गोबां फरायसालिफोरखौ गायसननाय नुनो मोनबाय आरो बै
फोर फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरा
गावसोरनो जेनेबा सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो।
हायो।
आरो बिदिनो औ सोरखाराबो गोबां रोखोमनि सु-सुबि दा होदों फरायसाफोर खौ जेनेबा फरायनो थाखाय आरो बेजोंनो सोलोंथाइ लानो
सोलोंथाइ लानानै गोबाङानो
ख्रि मावदों औ।
औ गोबां ओ बेफार फालांगियावबो जौगानो
जौगादों आरो नोंथां।
ओं
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना गोदोनि ओ। सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि गेजेराव फारागा माबायसा?
औ। अ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बुंनो नांगोन जेनेबा ओ गोदोनि दिनावहाय ओ सि स्कुलफ्रा खममोन ओ फरायसालि खममोन आरो रोंगौ रोंगौथि गोनां सुबुंफोराबो
नोंथांनि माथोखौ लासै लासै खोनादो।
अ खोनादोंना दायो?
अ दायो एसे औ खोनाबाय।
औ माने बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय ओ फरायसालिफोरा खम खममोन आरोना गोबां खममोन ओमफ्राय रोंगौथि गोनां सुबुंफ्राबो जोंनि गेजेराव गोबां खम खममोन आरो जोंनि गेजेराव जेनेबा बिदिनो ओ हांखो हाला बेफोरनिबो माने जेंना दंमोन आरो ओ मानो होनबा जों गुबुननि रावजोंसो सोलोंनो गोनां जायोमोन बै समावहाय आरो गुबुननि फरायसालिफ्राव थांनो गोनां ज जायोमोन बिदियाव माने जोंनि सुबुंफोरा ओ बयबो माने एसां गोसो जायामोन आरो थांनानै फरायहैनो आरो एसां गो गोजान गोजान हानथिनानै बिदि फ्राय हैनायनि फारसे माने साननाय इसेबां फैयामोन आरो सोलोंथाइया जे गोनांथार होननानै नाथाय आथिखालाव दायो बयबो ओ गावबा गावनि फिसा फिसौफोरखौ बयबो फरायनो फरायनो आरो फरायनो थाखायल' ओ उत्साहहैयो आरोना। ओ जेरावहाय आथिखालाव बयबो सुबुङानो सोलोंथायाइ गोनां जाजोबनो हाबाय।
नंगौ नोंथां थारैनो गोदो जोङो ऐ फराय।
फरायलिफोराव बस्था
एबा फलि लानानै थांनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ दानियाथ' जोंनिया बे।
ओ देक्स बेन्स बायदिसिना फरायसालिफोरावनो थाखायो।
थाखायो औ नंगौ नोंथां दा सोलोंथ। लानायनि जाहोनावनो आथिखालाव जोंहा बेफार फालांगियाबबो साबसिन। फ्राय हामसिन जाबोनो हमबाय नङा हबा गोदोथ' सोलोंथाइ गयनि थाखाय। थाखायनो बिदि बेफार फालांगियाबो एसेबां मोजां जायामोन माने बिदिनो। ओरैनो फिसा फिसौ मैं थाइगंनि बेफार फालांगि बेफोरबायदि फाल'। जोंनि गेजेराव जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बयबो दायो सोलोंथाइ लानानै गोबां। गिदिर गिदिर। टेक्न'ल'जि बेफोरबायदिजों लोगोसे लोब्बा गोनां माखासे बेफार फालांगिफोरखौ। बयबो मावो। नङा होमबा नोंथां? नंगौ नोंथां थारैनो औ। बेनो आरो सोलोंथाइ लानाय
खाबुआ बेफोरनो आरो माने जौगानो थाब थाबैनो सुबुंखौ थाबैनो जौगानायावहाय मदद खालामो आरो। जायनि जाहोनाव जोङो गुबुनफोरजोंबो ओ बिदिनो कमिउनिकेसन खालामनायावहाय बारा गोब्राब जाया आरो। जनेबा गोदो सोलोंथाइ गैयियाव बिदिनो रायलायनो लाजिनाय बुंनो गिनाय बेफोरबो जायोमोन। नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ लानानै गुबुननि रावखौबो रोंबाय आरो गुबुनजोंबो बिदिनो जेनेबा मोगा मोगि जानो थाखाय गिनाय मोनलिया। बेफोरबायदिफ्रावबो नंगौ नोंथां जौगानाय फैदों आरो।
औ। बिदिनो जोङो गोबां सोलोंथाइनि गेजेरजों रावफोरखौबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो, आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव था
जायगाफोराव थांनानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों
जोङो
जोङो बेसोरनि ओ जानाय थानाय बायदिसिनाफोरखौ बो
जोङो जेनेबा रायलायनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो नोंथां।
हायो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जाना फैबाय ओ नोंथांजों लायरियनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
नंगौ नों
नंगौ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।